औ खोनादों। औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों दा ओरैनो?
औ आं दायो जिरायनानै दङ।
अ नोंथाङा फ्रि दा?
औ फ्रियानो दं नोंथां।
औ नोंथां अब्ला जों थफिखनि सायाव फैनोसै नामा? अ नोंथाङा नो एसे फोरमायग्रोदो जेरै जों खारैखौ बोरैहाय बानायनाय जायो एसे।
दाना खारै बे खारैखौ जोङो माबोरैहाय बानायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जों ओरै बुंनो हागोन। जे खारैखौ जोङो थालिर बिफांजों थालिर आथिया होननानै बुङो बे थालिर आथिया बिफांखौ जोङो फिसा फिसा दानग्लिनानै सावनानै दानग्लिनानै सान्दुंआव फोराननानै बेखौ खामजासे सावनो हानाय गोरान जाजासे सावनानै जोङो बानायनाय जायो आरो जे थालिर बिफांनि मादा गाहायाव थानाय थालिर बिफांनि मादा आरो थालिर बिफांनि ओ जों गां गांखं एबा बिखब आरो ओ बेखौ जोङो फिसा फिसा दान ग्लिनानै जोङो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा माबोरै खालामो माखासे जाबोद जाथोर ओ जोङो औवा बिगुर औवा बिगुरनिफ्रायबो जोङो खारै बानायनायखौ मोननो हायो आरो। बेजों लोगोसे मोदोमफुल बिफां बे मोदोमफुल बिफांनिफ्रायबो जोङो दुबमोन बिफांखौ फोराननानै जोङो खारै बानायनायखौ नुदों बेनिफ्राय ओ सबाइ सबाइ फिफांखौ जोङो जेब्ला मारा होखाङो नङा होमबा हानि सबाइ फिफांखौ जोङो जेब्ला मारा होखांनानै बुरज जा दामोल जायो अब्ला जोङो बै हानि सबाइ फिफांखौबो जोङो साव जोब नायाव सावनानै जोङो खारै बानायनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो माख खौ बानायबावो सिबिं फिफां फोरखौबो माखासे बिदिनो गोबां माखासे ओ मुवाफोर दङ आरो। औ औ बेसर देन्थाफोरखो औ बेसर देन्थाफोरखौबो मा खालामनाय जायो खारि बानायनाय जायो आरो जायफोरनिखि माखासे जाय फोरनिफ्राय जोङो गोबाब होननाय बुस्थुखौ संख्रि महरनि एबा गोबाब बुस्थुखौ जों मोननाय जायो बे गोबाब महर गोनां बुस्थुनि फ्रायनो जोङो थोंजोङै खारैखौ बानायनाय जायो आरो बे खारैखौ बानायनो थांनायाव ओरै बायदि प्रसेस माखासे फिसा फिसा प्रसेस दं बे फिसा फिसा प्रसेसफ्रानो जाहैबाय मा ओ बेखौ सावनानै ओ मोनसे ओ जिखुनु मोनसे मुवाखौ बा मोनसे बेसाद गोरान खालामनानै सावनानै जोङो हाथफ्ला जाजासिम सावनानै जोङो बेखौ ओ हांगारखौ हाथ फ्लाखौ जोङो मा खालामो लादु एबा मोन से ओ हानि हाथफ्लाखौ नआव जोथोनै दोननानै जोङो बेखौनो खारै महरै बाहायनाय जायो आरो बे खारैखौ सोरबा सोरबा खेबसेयैनो सरनानै बथलावबो सोरबा सोनानै लायो जमा जमा बहाबा दोननानै लायो। जाहाथे जोङो बेखौ गोबावसिनै बाहायनो हायो आरो बेजों लोगोसे मा खालामबावो सोरबा सोरबा माखासे मा खालामबावनाय जायो बेखौ ओ लादु बे सा एसे गेदेर गेदेर मोनसे हानि फिथर बायदि लादु गल गल खालामनानै जोथोनै दोननाय एबा फालांगि खालामनायखौबो जोङो
औ औ नोंथाङा जे आरो बुंदों बे औवानिफ्रायबो जेनेबा बानायो होनदों औवानिफ्राय बोरै बानायो आं माने दिनैसो खाेफेरबाय नोंथांनि खुगानि फ्राय बोरै बानाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दालाय दालाय जोङो औवा होननानै जोङो जोंनि सुबुंफ्रा मा खालामोन औवा नफोरखौ जोङो औ औवाजोंनो जिराम औवानिनो इनज जुर खालामोमोन नङा होमबा बै औवानि इन्जुर खालामनायाव दालाय ओ जोङो औवाखौ सोयोब्ला माखासे औवानि बिबु होननानै बुंनाय माखासे जोङो सोदोब मोनो नङा होमबा हौवानि सिङाव थानाय माखासे गुफुर गुफुर सिङाव मोनोना सिनखावोब्ला बै सिनखावनाय सोदोब औवा खाथि बे औवा खाथिफोरखौ जमा खालामनानै नआव खामानि मावोब्ला ननि बहाबा बबेबा मोनसे इन जुर एबा ओ ननि ओ खेराइ मा बायदिसिना जोङि हेबनाय जायोब्ला मा खालामनाय जायो बैनि मोनसे दाखोर एबा बैनि ओ नाङै माखासे मुवा ओंखारो आरो बै नाङै मुवाखौ मा खालामो बबेबा मोनसे जमा जायगा मोनसे जोथोन लानानै खन बबेबा मोनसे ओ खनायाव फोराननानै बेखौ सावनानै हाथफ्ला खालामो आरो हाथफ्ला खालामना हाथफ्ला जाबानो खि बेबा मोनसे मा जाबाय खारि जाबाय आरो मोजाङै जोथोनै दोनब्लानो खि मा जाबाय बियो खारैनि महर लाबाय आरो ओ थिग बेबायदिनो जेरै जोङो गुबुनखौबो खारै बानायो बेबायदिनो बेखौबो खारै बानायो आरो उम खारैनि मेन सर्स आनो जाहैबाय बे गोबाब जानांगोन आरो। गोबाब जाब्लानो खि बे खारै आरो उम।
बिदिनो ओ औ बुजिदों नोंथां बिदि
हेल' खोनाखदों खोनादों ना नोंथां? हेल' हेल'। हेल'। खोनादों ना नोंथां? हेल'। हेल'। हेल' खोनादों ना नोंथां?